हेलौ खोनादोंना नोंथां खोनादों?
औ
गोजोन
खोनादों दे औ।
ओ दायो होमबा जाहा टपिकखौ जागायनोसै ना?
औ जागायजायो।
दा ससियेल मिडिया नि बागै फंनैसो रायलायनोसै ससियेल मिडिया होनना बुङोबा दानि दिनावथ' बयबो मिथिसै नङा होमबा? ओन्दै-ओन्दै गथ'निफ्राय लाना नै बोराय बुरि गासैबो मि थिसै आरो गासै बाहायनो रोंसै। गोदोनि दिनावथ' बेफोरो गैयामोन। ससियेल मिडिया फैनाय लोगो लोगो गासैबो मानसिनि साननाय हनायफ्रा आपग्रेड जाबाय ओ माबा मोनसे रोङैखौ ओ रोङैखौ सोलोंनो थाखाय गोरलै जाबाय।
औ।
गासिबो बिथिङाव माने ससियेल मिडियानि ओ थाखायनो मावनाय-दांनायफ्रा बा मा माबा मोनसे मावनोबो इजि जाजोबबाय नङा होमबा? ओम दा ससियेल मिडियानि बागै नोंथाङा फंनैसो ओ बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन।
ससियेल मिडिया होमबाथ' ना दा आथिखालनि सोलिफुबाय थानाय ना आथिखालाव माने ससियेल मिडियायावनो मानसिफ्रा माने गफबनानै दंनांगोन आरो ना बेजोंनो माने सोलिगासिनो लोगोसे माखासे खामानिफ्राबो माने दा
औ।
दा बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो सोलिलांगासिनो होन्नांसिगोन आरोना। मोजांबो आरो गाज्रिबो ना सस ससियेल मिडियाखौ नायोबाथ' जोङो मोजां गाज्रि मोननै दं आरो ना। मानिम बाहायनो रोङोबा नोंनि थाखाय माने मोजांबो आरो बे ना आरो बाहायनो रोङाबा बेयो नों थाखाय गाज्रिबो मोजां होनोबा मानि ओरैबायदिखौ होनांगोन आरो ना जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंनि माबा मोनसे खामानि रोंगौथिफोरखौबो मानि सेयार खालामनानै बा दिन्थिनानै ना गुबुननो दिन्थिनानै नों माखासे बिजनेसबो मावनो हायो आरोना आथिखालाव मोजांथिं नायोबा ना माने नोंनि जा रोंगौथि दं बेखौ माने
ससियेल मिडियाव होनानै नोङो माखासे बिजनेस मावनायखौ जों नुबोगासिनो आरो ना बिनि अनगायै आरो गाज्रि होनोबाथ थ ना आथिखालाव ससियेल मिडियाया ओरैबायदि मोनसे गाज्रियानो होन्नांगोन ना
उम
खौ बाहायनो रोङाबा मानि जोङो गाज्रिथिं थाङो होननांगोन आरो
उम
आथिखालाव नुबोगासिनो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो ना माखासे गोबां नंथारि नंथारि बाथ्राफोरा माने फोसावनानै माने दुंहाव थासारि सोमजिनाय जों नुनो मोनो मोनो आरोना औ
औ
फारसे बायबानो ससियेल मिडिया मोजांना गा जदे फंनैसो बुंदो
ससियेल मिडिया होनना बुङोबाथ दा मोननैबो मोननै थाबाय नङा होमबा मोजां गाज्रि ओ बुंनो थाङोबाथ जाय मोजा मोजाङै बाहायदों बेनि थाखाय बुहुत मोजां आरो जाय बाहायनो रोङा बेफोरनि थाखाय गाज्रि आरो जाय गाज्रियाव बाहाय नों बेखौ गाज्रियावनो बाहायबाय थादों जाय मोजाङाव बाहायदों बे मोजाङावनो बाहायबाय थादों दा ससियेल मेडिया दानि दिनावथ बैसोजों खोथायानो गैला उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम बयबो बाहायसै
उम
ओन्दै बेफोरनि थाखायथ बे ससियेल मिडिया होननाय बुस्थुआ एसेबां गोनांबो नङा आरो जायहा माबा मोनसे टेलेन्ट जायहा माबा मोनसे टेलेन्ट दं बा जायहा माबा मोनसे रोंगौथि दं बैफोरखौ देखायनो थाखायबा उन्दै बैसोनि मानसिफ्राबो बाहायनो हायो बा बाहायजायो गावनि रोंगौथ थिखौ देखायनो बा गावनि माबा मोनसे रोंनाय बा माबाखौ गासै माबायावहाय नुहोनो बा गोसारहोनो थाख थाखाय बेफोराव बाहायनो हायोआरो जेनेबा दा बेफार फालांगि आरो ओ माबा मोनसे नों रोंनायफोरखौ देखायनो थाखाय जों बैसोगोराफ्राबो बाहायगासिनो आरो बाहायबाय दं दासिम नङाहोमबा दा जाय जायफोरा बाहायदों मोजाङावनो बाहायदों आरो जायफोरा बाहायदों गारजियाव बाहायदों जायफ्रा मोजाङाव बाहायदोंमो बैसनि थाखाय ससियेल मिडिया गोबां मोजां आरो गोबां रां आरजिनोबो हादों खायफाया दा ससियेल मिडियानि जुरैनो फरायनायनिफ्राय लानानै दा गोदोनि दिनावथ माबा मोनसे सोलोंनो था थाखाय लेखाबायथारनो गोनां जायोमोन होनबा ओ दानि दिनावथ नों माबा मोनसे सोलोंनो थाखाय ओ ससियेल मेडिया फै जों गेजेराव फैनाय लोगो लोगो बबेबा मोनसे बुस्थुखौ सोलोंनो थाखाय जोंनो लेखानि गोनां गैला बा लेखा बायनो गोनां गैला नों माबा मोनसे खौ सोलों इउटुबफ्राव आजिखालि इउटुब गुगोलफ्रावनो नों मा मोनसे बिथिङाव बा मा मोनसे बेखौ सोलोंनो गोसो बेनिफ्राय सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो मोनसै आरो
औ
गोदोनि दिनावथ बेफोर गैयामोन नालाय
गैयामोन औ
दा जायफोरा गाज्रियाव बाहायदों ओ जानला मानला रिल्स हगारनाय जानला मानला फेसबुक बायदिसिनाफ्राव बा इउटुबफ्राव बायदिसि ना गाज्रि गाज्रि हगारनाय बेफोरखौ बाहायगासि आरो जाय गाज्रिफ्राव बाहायदों दा बैफोरखौ बाहायग्राफ्रा जाय ससियेल मिडियानि ओ बेसेनखौ मिथियो जाय ससियेल मिडियानि ओ माबाखौ मिथियो बैसोरो मोजाङाव बाहायदों जाय ससियेल मेडियाखौ नंखायै गेलेनाय बेसाद बा माबा मोनसे सानो बिसोरो गाज्रियावनो बाहायगासिनोआरो
औ
दा नोंथाङा बे ससियेल मिडियाखौ बाहायनोब्ला जोंनि बा नोंथांनि माबायाव साननायाव माबायदि बाहायोब्ला मोजां जायो आरो माबायदि बाहायोबा गाज्रि जायो। ओरैनो ना
जागोन दे मोजां ना माबायदि मोजाङाव बाहायोबथ मोजाङैनो थांगोन जेरै जों आथि खालाव गोबांना माने गावनि रोंगौथिनि गेजेरजों ससियेल मिडियाआव देखायनानै ना गोबां रांबो आर जिगासिनो जायनि गेजेरजों न'खरखौ माने बिसोरो सुंथानो हाबाय ना ससियेल मिडियाआव ओंखारनानै गोबां सुबुंफोरनि मोन नि जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिसोर माब्रै जौगादों होनोबा बिसोरो गावसोरनो मा मोजां मोनसे मानि केरेक्टार बा आखुथाय दिन्थिनानैसो जौगालांदोंना रावबो माने बेवहाय ससियेल मिड याव माने गाज्रि आखुजों दिन्थियोबा बा गावखौ माने सिनायथियोबा मालाबाबो जौगाया आरो बेयावहाय माने एसे मोजां ना बेफोर जों माने दिन्थि लाङोबा ससियेल मिडियाआव माने गोबां मुलाम्फा दं होननानै आं सानो आरोना गोबां मानने नोङो न'आव थानानै यो ना ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावनि माखासे रोंगौथिफोरखौ बा आथिखालावथ गोबां ना दिरिब ब्लगारफोर दंना बिसोर मानानि मोज मोजां मोजां गावसि नि संनाय खावनाय बा बिदिनो मोसानायानो हग बा माबा मोनसे खामानि मावनायानो हग बेखौ मानि ससेयेल मिडियाआव हगार हगार ना माखासे गोबां मानि रां आरजिनायखो जों नुनो मोनदों आरो दङ' दा जोंनि गेजेरावबो गोबां बेबायदिनो बर'फोर आथिखालाव गोबां बुजिबायना बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने सोलिनानै जानो हानाय। बेफोरबायदि दं आरो जोंनियावबो बांद्राय नङाबो एसे एनैया दं आरो ना ओरैनो गाज्रि होनोबा थ' ना जोङो गाज्रियाथ' माने गोबाव सम जोरा होननाय बायदि जाहैबाय ना? जों नों ससियेल मिडियाव गो बिदिनो गाज्रि माखासे मुवाफोरखौ देखायबाय थायोबाथ' ना माखासे गाज्रि खामानियाव बाहायबाय थायोबाथ' माने नोंखौ माने रावबो अनसायखाया बेबायदिनो माने ससियेल मिडियाव नों गाज्रि महर मुस्रि लानानै ना गाज्रि थासारिजों बा गाज्रि नोजोरजों जों नों जौगालांनो सानोबा बेयाव हाखानाय नङा आरो लोगोसे माखासे ओन्दै ओन्दै फ्रासो मानानि बे ससियेल मिडियाखौ माने गाज्रिथिं माने लाबोगासिनो आरोना गोबां
उम
आथिखालावथ' गेम गेलेयो ना? बेफोरनि गेजेरजों मानि आथिखालनि लाइमोनफ्रा गोबां गाज्रि थासारियाव सफैबाय होनांगोन आरोना लेगोसे आरो आथिखालाव मबेल ना मबेल गैयाबानो आथिखालाव माने सोलोंसालि बा फरायसालिफ्रावबो थांनो नागिरलिया ना?
औ
खो जों नुनो मोनदों आरो
उम
लोगोसे जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओ बाहायनो रोंनांगोन आरो ससियेल मिडियाखौ ना? बेबो गाव गावनि थायोना बेयो माने गाव मोजाङै बाहायनो रोङोबा बेयो
औ
गावखौ माने सुंथानायनि लामायावबो होयो ना गाज्रि बाहायोबा। नोङो ओरैनो बिडिअ नायनानै। बा माबा मोनसे गेम गेलेनानै ना गाज्रिथिं बाहायोबानो नि थाखाय माने बे मुलाम फा नङा आरोना मुलाम्फा जाहोआ बेखौनो जों मिथिनो हायो आरोना ससियेल मिडिया नि गेजेरजों।
औ।
आथिखालावथ बे ससियेल मिडियानो गोसारनानै दङ औ।
औ दानि दिनावथ आरो ससियेल मिडिया होनना बुङोबा। औ बांसिन फ्राय आ लाइमोनफ्रासो बांसिन गाज्रि बिथिङाव बाहायो लाइमोन। फ्रा नङा होमबा दा बिसोरो। थ। ससेयेल मिडियानि प्रफिटखौ बिसोर लानो रोङा आरो मा। जास्ट माबा मोनसे देखायनायावल बेसे जोरो बाहायनो रोंगौ।
औ।
मिडयाखौ बा रोंबा बारसेथिं मोजां आरो ना जोंनि। थाखाय माने इजियैनो मानि। रां खामायनो हानाय मोनसे सुबिदा दं आरो। ना-नाथाय जोंनि माखासे। जे लाइमोनफोरा बेफोरखौ मानि बुजिनो रोङाखैना आरो मानि उन दांनो रोङा। आरो ना। मा रोखोमै बा मा। टाइपजों माने ससेल मिडियायाव ओंखारोबा मानि मा खालामोबा जोङो रां आरजिनो हायो इफोरखौ मानि खायसेया मिथियैयाव मानि बेखौ गोरोन्थि ना गाज्रि लामाजों बाहाय। नायखौ नुनो मोनदो आरो।
उम।
अब्ला ना सावरायनायखौ दोनथ जाासिगोन ना नोंथां।
दोनथ जासिनदों गोजोननाय थाबाय नोंथांखौ लोगो मोनदों।
औ।